औ नों औ खोनादों
अ अब्ला आं नोंथांजों दिनै ओ बर'फोरा बोरैहाय जौ बनायो आरो जौखौ बोरैहाय लोङो आरो माबोरै जौ जायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ औ हागोन नोंथां औ। सावराय जागोन।
औ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बोरैहाय जों जौ खौ बनायो आरो जौजों बोरैहाय जोङो लोंनानै जोङो गोजोननाय लायो नोंथां
औ औ नोंथां ओ ओ जोङो जौ होनब्लाथ जोंहा ओ जौआबो मोनसे जोंनि ओ समाजाव बा बर हारियाव मोनसे गाहाय माने बिफावाव लानानै दङ जोङो बेखौ ओ लोंनायनि अनगायैबो जोङो माखासे ए फुजा फोरबो बा रंजानाय फोरबोफोराव जोङो ओ बाहायो जों बे जौखौ बानायनो थाखाय जोंनो मोनसे मुलि जायखौ जोङो ओ एमाव एमाव होनो बे एमावखौ जों ओ बानाय होनांगौ जायो बे एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय ओ मिथिंगायाव मोननाय ओ बिफां ओ फोर जेरै मोखोना बिलाइ बा बिनि बि खोना बिबार ओ लोगोसे जोङो खान्थाल बिलाइ फुसेर खुसेर बिलाइ ओ आरो आनार ओ रैमालि बिलाइ बे फुल बिलाइखौ ओ होनानै लोगोसे जोङो ओ माइरं माइरंजों गलायनानै बेखौ देयो देनानै जोङो उनाव बेखौ फिसा फिसा लादु बानायनानै ओ सान्दुङाव ओ साननै सानथाम नया सो खोबनानै जोङो दोनना हायो बिनि उनाव बेखौ जोङो सान्दुङाव लामनानै फोराननानै ओ दोनो फोराननानै जोङो बेखौ सप्ता मोनसेसोनि उनाव बियो बाहायजानाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ जौ संनो थाखाय ओ गिबियाव जोङो माइरं नांग्रोगोन माइरंखौ जोङो ओ ओंखाम संनायबायदि दै होनानै जोङो थाङा लाग्रोनानै बिनि उनाव जोङो ओ संग्राय बा बबेबा ओ प्लासथिक बा थालिर बिलाइआव जोङो खौ खुरुननानै ओ फुवारनानै जोङो बेखौ एसे गुसु खालामग्रोनानै लानांगौ गुसु जानायनि उनाव जोङो बै एमावखौ जोङो सिख्रुबनानै ओ मोजाङै ओ सारनानै जोङो गलायनांगौ ओ जाहाथे गासैबो अ बे संनानै लानाय ओंखामाव माने नांजोबो बेबायदि गलायनानै जोङो उनावहाय ओ खान्था एबा जोङो बेबायदिनो प्लास्टिक मालाबा प्लास्टिकावनो जोङो खाथुमनानै बेखौ न ग न सिङाव दोननानै होयो। बेनो उनाव बियो ओ सानथाम बा सानब्रैनि उनाव लोंनो थाखाय ओ थियारि जायो आरो लोंजानो लोंजानाय जायो औ बेबायदिनो जोङो जौखौ सङो थिख बेबायदिनो लोगोसे जोंहा माइब्रा ओ जाय माइब्रा बिदै होनो माइब्रा जौ बे माइब्रानि जौखौबो जोङो माइब्रा माइरंखौ बे ओ माथानि जौखौ जेरै सङो बेबायदिनो जोङो माइब्रा माइरंखौ ओ ओंखाम बायदि संना लानानै बै एमावखौ गलायनानै दोनोब्लानो बियो जौ ओ माइब्रानि जौ बिदैया थियारि जायो।
नोंगौ थारैनो नोंथांमोनायाबो गनाय थाव आरो एखे रोखोमै एखे रोखोमैनो जोंनि साइदावबो जौखौ जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौ जों देनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां। बिनि उनाव ओ जोङो मोखोना बिलाइ खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ जेरै रैमालि बिलाइ बेफोरनिखौ जोङो जयैनो देग्लिनानै जोङो बै माइरं गुन्दैजोंबो देफानानै जोङो बेखौ जोङो लदा लदा खालामनानै दोनो बेनि थारै बेखौ जोङो सान्दुुङाव फोराननानै जोङो बेखौ सप्तासे बा आदा ओ जिबा दिनसिम जोङो बेखौ फोराननायनि उनाव जोङो बेखौ गोरान महराव जोङो मोननो हायो आरो बेखौनो नोङो जेब्ला नोङो माथानि बा माइ बोरानि नोङो जौ संगोन अब्ला नोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि माइरंखौ नानानै नोङो बे एमावखौ बेयाव दुख्रुबफिननानै आरो नोङो सारलानानै नोङो गलायनाय जायो आरो आरो जोङो बिदिनो जोङो जौ खौ जोङो कन्टिनिउवासलि जोङो लोंबाय थाया जौखौ जों बरफ्रा फोरबोफोराव बांसिन बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुयो। जेरै बैसागो फोरबो बैसागो रंजालि फोरबोआव आरो थिग बिदिनो जोङो मागो दमासि फोरबोफोराव जोङो जौखौ बाहायो बर'फोरा आरो बिदिनो आथिखालाव जोङो सावरि बादालि जानाय जेरै सोरनिबा सारादु सोरनिबा हाबा हुखाफोरावबो जोङो खामानि मावनायाव जोङो जौखौ बाहायनाय जायो जौआ जोनै मोननै ओ माइरंजों जोङो आथिखालाव बांसिन बानायनायखौ जों नुयो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय माथा माइरं जेरै आरो ओइथिं आरो माइब्रा लोगोसे आरो ब्लेक राइस जायखौ माइरंजोंबो जों बनायो। बिनोनो जोंनि खाथि खाला आरो ओनसोलफोरावबो जोङो गोबां गामियावनो जेनेबा जौ संनानै मोनसे मोननै गामिया फानो थिग बिदिनो जोंनि गामिफोराव जोङो गावबा गाव संनानैनो जोङो लोंनायखौ जों नुबोगासिनो आरो बिदिनो बर'फ्रा जौखौ बिदिनो बाहायो आरो जौआ जोंनि माइब्रा जौआबो जोंनि जेनेबा जि आइ टेक मोनबाय जायखौ जोङो नङा होमबा। जायखौ जोङो ओ बुहुम दरबाराव दिनै जि आइ टेक मोनबाय जग्राफिकेल इन्डेक्सआव बियो हाब्बाय बिनि थाखाय जोंखौ दिनै बर'फ्रादि जौखौ बिदि बाहायो बिदि लोङो होननानै जोंखौ बुहुम दरबाराव मिथियो। आरो जों जौ लोंखां उनाव जोङो जौनि जाय जोङो अफ्रि होननानै बुङो नङा होमबा गेद्राखौ जोङो बेखौ आरो जोङो गोरान बनायो जायखौ जोङो सेरेब होनानै दोरोङारिफोरा जोंखौ बेखौ सेरेब बुङो खायफा खायफा जायगा बे गोरान जौ होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां बेखौ जोङो आरो दानै जोङो बेखौ जोङो गिबियाव जोङो दै होगोन दैनि उनाव जोङो होगोन अफ्रि होगोन नङा होमबा
औ नंगौ
जोङो गाहायाव जोङो अरथालोआव होगोन जों अफ्रै होगोन बिनि उनाव होगोन जोङो बियो खान्थाखौ होगोन बिनि उनाव जोङो दै थालिना होगोन नङा होमबा सायाव दै होगोन जों मोनथाम थोर बनायनानै जोङो बेखौ गेजेर थोरफोनिफ्राय जोङो दाय खफ' जानायनि दै जेनेबा ओंखारगोन बेनो सेरेब जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
सेरेबाबो जों सेरेबाबो जोंनि गोबां कुवालिटि दङ जेनबा खायसे खायसे रेसन माइरंजों बनायनाय सेरेबा गोथाव जाया खायसे न'नि माइरंजों बनायनाया गोथाव जायो बिदिनो गोबां कुवालिटि थायो आरो जेनबा जायफोरा लोङो बिथांमोना जेनबा आंथ' सेरेब लोंफेरा आं बारा नुयो जेनेबा बोरैहाय बनायो आंबो मिथिगौ नाथाय आं दिनैसिमबो लोंफेराखै
जोंनि थाखाय बुङो मानसिफोरा जायफ्रा हाइ प्रेसार दङ बिथांमोनहा एसे एनै लोंबोला प्रेसारखौ कन्ट्रल खालामो होननानै खोनानो मोन्दों आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबा बेफोर बुंनो हागोन नामा जेबा सेरे पजोंदि जोंनि प्रेसारनि नारसिन था बियो खमायो कन्ट्रलाव जायो होननानै नोंथाङा सानोना
उम औ ओ नोंथां बिदिथ' ओ जोङो थोंजोङै बुंनो हाला मानोना बेयाव जोंहा जेबो ओ बिगियानारि आनजादनि जेबो बो ओ फोरमान गौया नाथाय जों माखासे मानसिफोरा बुङो ओ आंनि साननायाव बियो माने लोंनाय जों ओ बिनि फेनायजों माने दसे बावगारथ'नानै थायो बेबायदि जानो हागौ आरो नोंथां औ औ माने औ बिदिनो बुङो आरो गोबांफ्रानो आरो जौगिसि खौबो जोङो बे हिसाबैनो बाहायो मालाबा सान्दुं गोसा फोराव जोङो हासुदैफोरा गो गो जा जायोब्ला बै समाव माने ओ एसे खापसे ओ जौ बिदैखौ लोंनो होयो। लोंहोयो हा बा उदैयाव नोंना एसे गरम जादों गरमजों ओ मोजां ओ जायाखै बा दि हाइद्रेसन जादों। बेबायदि टाइपनि ओ खालामना माने साननानै बेखौ माने लोंहोयो आरो लोंहैयोब्ला हासुदैया मोजां गयो होननानै ओ बिदि फोथायनानै लोंहोयो आरो औ। बेबाय दिनो ओ जोङो जौनि बाहायनाय होनोब्ला जोङो ओ गुबैयै जोङो गाव ओरैनो सरासनस्रा लोंनायनि अनगायैबो जोंनि हाबा मानसि थैनायनि सारादु औ बेफोरबायदि ओ खा माबाफोरावबो हाबाफोरावबो ओ जोंनि बे जौआ माने नांथारगौ बा गाहाय आरो जोंनो बे जौ खौ नांथारगोन आरो जौ गोरान जौ गि सि ओ बेखौ उम आरो लोगोसे जोङो ओ सिगां ओ थैनानै थांनाय आबौ आबै आजौ आजै ओ बिसोरनो थाखायबो जोङो ओ मोन फोरबोफोरनि सि मोनफ्रोम फोरबोआवनो जोंहा गावसोर माने जों गोथां थानायफ्रा बा न'खरनि सुबुंफ्रा लोङैनि सिगांनो जोङो बै थैनानै थांनायफोरनो सिगांग्रो बे जौ ओ गिसि जौ गोरान माइब्रा बिदै बेफोरखौ जोङो बावग्रोना बावग्रोयो। बेबायदि जों बाहायो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोदाय दावउदाय जोंनि जा ओ जों ओ इसोर सिबिनाय एबा मोदाय दावदाय फि सिबिनायफोरावबो जोङो बे ओ जौखौ बाहायनायखौ जोङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायफोरा जोंनि बैसोआव बिमा बिफानि गेदेर बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ जोङो बोराय बुरैखौ मालाबा फोरबोफोराव जोङो ज' लिंनानै लोंहोयो जायफोरा जौ गोरान लोंगोन जायफोरा गिसि लोंगोन बिथांमोनखौ ज'यैनो जों लोंहोनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बियो जोङो ओ जोंनि कालसार बायदि जायखौ जोङो हारिमु जोंनो लोब्बा दोङो नङा होमबा जायफोरा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जौखौ बाहायो। आरो गावनो संनानैनो जोंङो गावनि आखाइजोंनो बानायना नै लोङो। बे जोंनि मोनसे गोदोनि फ्रायनो सोलिबोबाय ओ थानाय आरो आथिखालावबो जोंनि मानसिफोरा बे खौनो लोंङो। सोरखौबा नोङो मान होनानै सोरखौबा रंजानायनि गेजेरजों सोरखौबा सिबिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जौखौ बाहायनायखौ नुयो आरो आथिखालाव। औ जौखौ जोङो बिदिनो जोङो गावगाय हारसिंल' लोंनायाव बाया बि बिदिनो रंजानाय मालाबा फोरबोफोराव ज ज लोंनायाव बाहायाव बाय बिदि बैसागो दमासि। काथि आगोन। फोरबोफोरावबो जोंङो बिदिनो एसे एनै रंजानायजों जोङो गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय जों जौखौ बाहायनाय। खौ जों आथिखालाव नुबोदों आरो।
औ नोंथां होमबा जोंङो। सावरायनायखौ दोनथनोसै बेखिनियावनो औ दे।